औ
औ नोंथां
खोनाबाय नोंथां
खोनादों नोंथां
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम जासिहरनाय जाबाय
ओरैनो आङो जेनेबा मोनसे गोनांथार आयदायाव आयदानि सायाव रायलायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां
बेनो जाहैबाय मा होनो जोंनि गोनोखोआरि मुगायाव माखासे मा होनो दानि गाननाय जोमनाय आरो गोदोनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों जेनेबा दानि जुगाव मा मा गानो गोदोहाय माबायदि गाननाय थांनानै थाबोदोंमोन जों सुबुं माहारिया बिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों नोंथां जेनेबा आगा सिगांथाराव बुङोबा एकदम रायजो ज' ज' रायजो जानायनि एबा जानो रोङैनि सिगां मा जायोमोनो सुबुं माहारिया जे दंफां बिगुर दंफां बिलाइ एबा मोसा मुफुरनि बिगुर बेफोरखौसो गाननानै थाबोदोंमोन आरो ना नोंथां बैथारनिया एकदम अन्थाइ मु मुगानि होननांगोन जों बेखौ जेनेबा आरो बिनि उनाव फैयै फैयै फैनानै जेब्ला बेफोरबादि सुज जेब्लानिफ्राय सुबुं माहारिया संसार जानानै एबा रायजो जानो रोंजेनदोंमोन एबा समाज थानोरो- रोंजेनदोंमोन बै समनिफ्राय मा होनो ओ एसे एसे लासै लासै गाननाय जोमनायफ्रा जोंनि गेजेराव सोलायबोनो हमदोंमोन आरो ना नोंथां जेरै जेरैहाय जों बुंगोन जोङो सि दानानै न'आवनो जोङो सि दानानै ओइ गानदोंमोन जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे आगरफोर एबा आ जोंनि इन्दि खुन्दुंजों मोननाय एबा थुल-थुला खुन एबा माबा मोनसे मा होनो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय बैफोरखि जों माने बिसोर खुन्दुं खालामनानै गावसोरना गावसोर न'आवनो जि खोंनानै दायोमोन आरोना बे दानानै बिसोरो एबा सोंनानै बिसोर गाव जोंनो गानबोदोंमोन जेरैहाय गोदोहाय मा गानोमोन सिगाङाव दथिफोरखौ जों गान मोनोमोन जेरै जोङो बेखौनो गानोमोन बे बेखौनो जोङोमोन आरोना गोदोनि दिनाव आरो बिदिनो दङ मेरला दङ आरो ना आरो जोंनि बर' माहारियावबो दङ जोंनियाथ' जोंनि जेनेबा जोंहा आ आ-आलादा गाननाय जोमनाय दङ' जोङो बेखौ बुंनो हागोन जोंनि बर'फोरनिया जाहैबाय गामसा दङ' आर'नाइ दङ' बा माखासे फास्राफोर दङ' दख'नाफोर दङ' बेफोरखौ जोंनिया बर' हारिफ्रा एबा बर' हारिनि सुबुंफ्रा गानबोदोंमोन आरो ना नोंथां जाय जाय जोंनि बे मा होनो मगं बै समाव गाननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन गोबाङै एबा जोंनि भारत हादरावनो गोबां आ दस्रानिया दस्रा गुबुन गुबुन गावसिनि आदबजों एबा गावसिनि गावसिनि आखाइनिफ्राय लुनाय एबा गावसिनि मा होनो बुद्धिजों एबा गावसिनि सोलोजों जों लुनानै गव गावबा गाव गावब गाव गावबागाव मोनो दानानै गानबोनायखौ जों गोबाङानो नुनो मोनदों गासिबो गासिबोनि हारिनिया मा होनो आलादा आलादा जाबो जायो गाननाय जोमनायफ्रा जेरै जोंनिया आलादा बैसिनिया आलदा बैसि- निया आलादा बेफोरबायदि आलादा आलादा आरो ना नोंथां जे जोंनि गाननाय जोमनायाबो गोरोबा जोङो मोनसे हादराव नुनो थादों नंगौ थिग खिन्थु जोंनि गाननाय जोमनाय एबा जोंनि माखासे देलायनाय आरिनिया आलदा आलदा जाजोबो आरोना नोंथां जायनि थाखाय जों जायनि थाखाय जोंङो मा जायो आलादा आलादा गाननो गाननायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि आसाम हादरसायावबो जों जोंनियावबो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन दङ जेरै जोंनिया सोरबा दख'ना सोरबा मेख्ला सोरबा सादर बिदिनो गाननायखौ जों नुनो मोनो सोरबाया सारि बेफोरबायदि गान्नायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बुंनो थांबा बुंनो सानबावगोन आङो जों दानि मुगा दानि मुगायावथ' जोङो जेनेबा बुंनो हागोन जोंनि बे दानि गोनोखोआरि मुगा एबा जोंनि दारिमिनारि फसंनायनि गेजेरजों मा होनो उम ओ दिरुन्नाय गाम गस्ला लंपेन्ट बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो ना जेरै बे पेन्ट गसला लंपेन् गस्ला गोलाव गस्ला गुसुं गस्ला गेन्जि बिदिनो गोबां कटफोर जुथाफोर बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव लासै जोङो मा होनो जौगा- जों नुनो मोनदों जेरै बे जौगानाया जाहैबाय जोंनि गोनोखोआरि मुगानि दावगाबोनाय एबा माबा मोनसे इन्डास्ट्रिसनि गेजेरजों जों मोननो हादों एबा जोंङो गुबुन हादरनिफ्राय एबा गुबुन माबानिफ्राय जोंङो बजबनानै लादों होननांगोन बे बुस्थुखौ जोंङो जेनेबा जोंनि दानि गाननाय जोमनायफ्रा बेबायदिनो मा होनो मुगानि उनाव मुगा जोङो सोलायबोनांगोन एबा सोलायबोनायानो गाहाम जागोन आरो ना नोंथां नोंथां जेनेबा जोङो सोलायोबा जोंहा जोंनि माखासे थानाय जानाय आरो मुगा मुगानिफ्राय मुगानि सोलाय सोलोंबोनाय माखासे से आदबफोर बेखौ जोंङो बजबनानै लानांगोन जों गोदोनिफ्रायबो गोदोनिखौबो जों गाननानै जोंङो मा माबाजोबनो हाया थांनानै थाबोजोबनो हाया गोदोहाय गोदो जाहैबाय जे गोदोहायोमोन बांद्राय उम जेरावबो थांनो हायामोन एबा माबा दि खालामनाङामोन बेफोरबायदि आरो ना दानि दानिया खिन्थु दानिया आलादा आलादा। सिकुलनिया स्कुल ड्रेस आलदा दङ। आरो बिदिनो कद कलेजनिया कलेज द्रेस आलदा। दा न'आव गानग्राया आलदा, बायहेरायाव थांग्राया आलदा, अफिसाव थांग्राया आलदा आ एबा खामानि मावग्रायाव गानग्राया आलदा बैफ फोरबायदि आलदा आलदा आलदा आ जोंनि गेजेराव मा होनदों जाबोनो हमदों आरो ना। गाननाय जोमनायफोरा ओमफाय आरो बिदिनो बुंबावगोन गोदोनिया थ' जेबा मोनसेयानो जायोमोन जेनेबा दुथिफोर गानबाय गामसाफोर गानबाय बेयावनो जोंङो अबावबा थांबाय अबावबा आलासि जानायाव थांबाय अबावबा माबाबा मोनसेयाव थांबाय बेफोरबायदिमोन आरोना गोदोनि दिनाव आरो बेखौनो जोङो स्कुलावबो गानलांबाय बेबायदिमोन आरो दाथ' दा नोंथांमोना नोंथां नोंथाङाबो नुजोब नुखाबाय बा नुबोखाबाय जाय जोंनि बेफोरबायदि माबा माबाया मा होनो जोंनि गेजेराव लासै लासैनो साफिबोनो हमदों आरो ना नोंथां बैफोरो उम बेखौनो आं बुंनो सानदों आरो नोंथां। आरो उम लासै लासैनो मा होनो ओ बुंलांगोन आङो जेनेबा गोदोनि आरो दानिया माबायदि सोलायबोनो हमख एबा माबायदि सोलायबोगासिनो दङ। बै फोरनि सोमोन्दै आरोना दे ओ आंनिया बेनोसै नोंथां नोंथांनिया फंनैसो नोंथांनि जा मोनथिगौ बेखौ बुंबानो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि गोदोनि गाननाय आरो दानि गाननायनि सोमोन्दै गुवारै सोमो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय जबोर गोजोननाय थाबाय। आरो आङो बुजिनोबो मोनबाय माबायदियै गोदो माबायदि गानोमोन दा माबायदि गानो? गोजोननाय थाबाय आं नोंथां नोंथांनि सोमोन ओ आङो गोदोनि दानि दिनाव हायो ओ गामियाव रायजो जानाय आरो टाउनाव रायजो जानायनि सोमोन्दैसो आं फंनैसो सावरायगोन। बेनो जाहैबाय गामियाव रायजो जानाया जाहैबाय ओ गामियाव आबाद मावनानै जायो। आबाद मावनानै ओ जिउ खुङो। आरो टाउनाव जाहैबाय टाउनाव जाय जाय सुबुङा साख्रि मावदों। बिसोरबायदि मानसिया टाउनाव थानानै जिउ खुङो। आं बिसोर मोननैनि फारागखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन। बुंनो थाङोब्ला सुबुं माहारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो सुबुं माहारिया गाव गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गाव गावनो नाजाबोदों आरो नाजानानै गाव गावनो ओ सोलायनो लाबोदों। आरो नैबे दानि मुगायाव लासै लासैनो सुबुं माहारिया सोलोंथाइ मोननायजों गाव गावनि माखासे संसार जानायनि नेम खान्थिफोरखौ लासै लासै सोलायलांबाय थानो हमदों। जेरै गामियाव रायजो जानानै ओ लेखा फरायनानै एबा सोलों गोजौ सोलोंथाइ लानानै गाव गावनो ओ गाव गावनो गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय साख्रि बाख्रि नागिरनानै एबा साख ख्रि मोननाय लोगो लगेनो ओ गामियाव थाया एबा गामियाव थानांगौनि गोनांथि साना आरोखि। बेखायनो गाव गावनि ओ जिउ खुंनायाव गोरलै जानायनि थाखाय टाउनाव खारनानै थाफैयो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला सासे मानसिया सासे सुबुङा साख्रि मोननाय लगे लगेनो टाउनाव खारनानै थाबैबाय बे टाउनाव थानानैनो बिथाङा गावनि नांगौथि गोनांनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लायो। जेरै सासे गावनि फिसालाफोरखौ सासे सुबुङा गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय टाउनाव फैयो बेयाव टाउनाव फैनायाव मोजां मोजां स्कुल एबा कलेजखौ जोङो मोननो हायो आरोखि आरो बेयावनो गावनि फिसा फिसाला फि फिसाला फिसाजोफोरखौ बावनो सोनानै ओ बावनो गिदिर सोंथाइ लाहोयो आरो गामिनि सुबुं फोर जाहैबाय गामियाव थानानैनो आबाद मावनानै आरो जा खाथियाव स्कुल दङ एबा कलेज दङ बेयावनो सोनानै बिसोरो फोरोङो । बेबायदि आरो गामियाव थानाय सुबुंफोरा ओ गा बयजोंबो गामिसेयैनो गोरोबलायनानै संसार खौ जाबोयो। जेरै हाय हमनो थाङोब्ला गा माबा मोनसे हाबा हुखा एबा माबा न'खरा माबा मोनसे निदान जादोंबा
दानि
ख' ओंखारलायनानै बे निदानफोरखौ सुफुङो एबा हाबा हुखाफोर जादोंब हाबा हुखाफोरखौ गामिसेयैनो खुंनानै रायजोयैनो खुंनानै होयो। नाथाय टाउनाव बेबायदिबो जाया आरोखि ना टाउनाव बेबायदि गामि एबा ज' ज'यै ओंखारलायनाय जाया गावबा गाव गावबा गाव थानानै गावबा गावनि न'आवनो गावनो हारसिङैनो खुंनानै लानांगौ जाहैयो। ओ सासे सुबुंनि हमनानै लादो सासे गामियाव सासे सुबुंनि फिसारलानो थाखाय फिसालानो थाखाय हाबा होनाय, बे हाबा होनायावहायो ओ ओ गामिनि सुबुंफोरा ज' ज' फैनानै खामानि मावफैयो आरो ज' ज'यैनो हाबाखौ खुंनानै होलाङो। थिग बेबायदिनो ओ सासे सुबुंनि सोरबा सासेनि बोराय एबा बुरिनि जिउखौ ओ रुंसारि जायोबा बे रुंसारि सुबुङाव थांनानै ज' ज'यैनो बेवहायो गारलायहैयो एबा गोथै गारहैयो बेबायदि जायो। नाथाय टाउनाव बेबायदि जाया टाउनावहायो गावनो हारसिंनो बेयावहायो ओ खालामनांगौ जाहैयो आरोखि। ओ बेबायदियै फाराग दिन नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो। ओ था गामि एरियायाव थायोबा जोङो गोबां रोखोमनि ओ गोनांथिफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हाया। ओ जेरै माबा मोनसे मुवा बेसादफोर नांगौबा जोङो गोजान गोजान हाथाय एबा टाउनाव हाथाय एबा बाजाराव थांनानै लायनांगौ जाहैयो। नाथाय टाउनाव थायोबा बेफोरबायदि बुस्थुखौ न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोङो मोननो हायो एबा मोनो। ओ आरो गामियाव थानाया जाहैबाय जोङो गामियाव थायोबा गोबां रोखोमनि मैगं गोथांफोरखौ जोङो मोनजायो। जेरैहाय जोङो जानो गोसो बानो बारियाव एबा बागानाव थांनानै एबा लामा सामाफ्राव एबा दुब्लि फोथारफ्राव थांनानै जोङो लायनानै जाफैनो हायो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो दानि दिनावहाय गामियाव थायोबा जोङो ओ दाउ फेन्दा दाउ फेन्दा एबा दिंखिया, मान्दे बेफोर खौ जोङो गावनो बारि बागान एबा फोथारफ्राव दुब्लि फोथारफ्राव थांनानै जोङो लायनो हायो मानिमुनिफोर बेफोरखौ जोङो खानानै गावनो लगे लगे संजानो हायो। नाथाय टाउनाव बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो मोननो थाङा आरो बेफोरखौ बायनानै जानोबा बिसोरो माखासे राननाय एबा खागोदानखौ बिसोरो मोनजाया, खानानै अखा
फोरा जाहै हाल मावनानै जाग्रा हालजोंनो गोदोसोनानै थायो जोङो। ओ आबाद मावनानै जोङो जिग' जिग' खस्थ' खालामनानै सान्दुं अखा मिथियाजासे जोङो ओ आबाद मावनानै जोङो जि जोंनि माखासे
गोनांथिफोरखौ सु खुङो आबाद मावबाय माइ माइखौनो मावबाय माइ मावनानै जेनेबा जोङो ओ फानबाय बे माइखौ फाननानै जोङो ओ रां मोनबाय बे रांजोंनो जा गरसे गरसे गरसे गरनै मोनो बेजोंनो जोङो जिउ खुंनांगौ जाहैयो आरो माबा मोनसे बेसर, फाथो, सिबिं, सबायफोर खौबो जोङो फोनानै जोङो रां आरजिनो हायो। बेफोरजोंनो गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा जिउ खुङो। गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा जाहैबाय लेखा बारा मोनजोबै बे बारा रोंजोबै एबा सोलोंथाइ मोननो रोङै मोनाखै जायनि थाखाय बिसोरो जायनि थाखाय बिसोरो ओ माखासे ओ गोनांथिफोरखौहायो जिग' जिग'यै सुफुंनानै लानांगौ जाहैयो। नाथाय टाउनाव थाग्रा सुबुंफोरा बेबाय दि जाया टाउनाव थाग्राफोरा जिउ खुंनाया गोरलै जाहैयो जेरैहाय
नानै जोङो माखासे गेसफोरजों ओंखाम संजायो आरो ए कारेन्टनि संग्राफोरजों ओंखाम संजायो नाथाय गामियावहाय जोङो
थायोबा जिगु जिगु बन नागिरनानै अखा दै बार जोङो बन नागिरनानै खौ सिननानै फोराननानै जोङो ओंखाम संजानांगौ जाहैयो आरो गामियाव थानाय सुबुंफोरा ओ गामियाव थानाय सुबुंफोराहायो गाव गावनि जिउ खुंनायावहाय गोबां खस्थ' मोनो होननानै जों बुंनो हायो आरो टाउनाव सह थाग्राफोरा जोङो गोरलैयैनो थायो होन्नानै मिथियो आंनि बुंनाया एसेनोसै नों